औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय
अ नोंथाङा औ नोंथां नोंथाङा बोरैहाय दङ
आं मोजाङैनो दङ आरो नोंथाङा
अ नोंथां आंबो दासान्दै मोजाङैनो दङ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों मिनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथाङा सम दङ ना
औ नोंथां सावरायजागोन
अ बिदिब्ला आयदाया जाबाय जोङो बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनि नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
अ गिबियावहाय आङो नोंथांनो बे गाननाय जोमनायनि बागै फंनैसो बुंनि नोंथाङा खोनासंलां बिदिब्ला
औ नोंथां
अ औ नोंथां ओ ज ओ गाननाय जोमनाय होनोब्ला बर' हारिनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायानो जाबाय दख'ना ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो दख'नाखौ मोजां मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
थाङोब्ला जोङो द दख'नाखौ ओ जेरैहाय जोङो हिनजावफोरा दख'नाखौ जोङो उम अग्रं दख दख'ना आरो लांगा दख'ना बेबायाददि मुं होन मुं दोननाय जायो जेरैहाय जोङो दख'नाखौ खौ ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो दख'नाखौ गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननो हायो जेरैहाय जोङो आथिखालावबो जोङो जेरैहाय हिसान औवानि जायखौ बुङो दोरोङारि बे दोरोङारि औवानिफ्रायनो जोङो साल खुन्था गायनानै जोङो हिसान बे हिसान जानो थाखाय जोङो माखु रास बायदि बायदि लानाय जायो
औ नं
ओमफ्राय जोङो बे दख'नाखौ दानो थाखाय जोङो दख'नाखौ गोबां गाबनि लानो हायो जेरैहाय जोङो गिबियावहाय जोङो खुन्दुं ओ जों खुन्दुंखौ मा रोखोमनि गाबनांगौ मा कलार नांगौ मा गाबनांगौ जों बेखौ बाजाराव बायनानै लाबोनाय जायो दा थ' बाजाराव बायो गोदोहाय जोङो नोंथां नाथ' इड इडि फिनायनि खोथाखौ मिथि बेखायै जानांगौ गोदोहाय बे सुबुंफोरा गोदोनि सुबुंफोरा खुन्दुं खुन्दुं लुनानै फिखौनो जोङो खुन्दुं बानायनानै ओ जोंनानै जोङो दख'ना दानाय जायोमोन आथिखालाव जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो नाथाय नाथाय गोबाङानो गोमालांजोब्बाय बेबादि बिदिनो जोङो हनना दानो थाखाय गोबां ओ खुन्दुंनि गोनांथि जायो गिबियाव जोङो खुन्दुंखौ बायनानै लाबोनानै जोङो खुन्दुंखौ माइदि होनाय जायो ओमफ्राय जोङो बेनि उनाव जों खुन्दुं खौ खुन्दुंखौ मायदि होनानै सोंनानै जों खुन्दुंखौ जन्थेरजों थुननाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो बे बे बे खौ जोङो हिसानाव सोंनानै दानाय जायो ओमफ्राय जोङो दख'नाखौ दानानै ओ बिदिनो। आखाइजों दानाया एसे गोबाव सम लायो आरो आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ हयथ' आथिखालनि ओ जोङो बांसिनै बे हिसानखौ नुनो मोनलिया ओ गोदोहाय जोङो बयनिबो न' न' नायोब्ला जोङो हिसानखौ हसानसालिखौ नुनो मोनो नाय जायोमोन आथिखालाव जोङो बांद्राय बि दि नुनो मोना जायनि जाहोनाव जोंहा मेसिन मेसिननि गेजेरजोंसो जों गोबां खामानिखौ एबा गोबावनि खामानिखौबो दसे सम एक घन्टा बा दुइ घन्टा ओ से आवार्स बा ओ दसेनो दसे समनि गेजेरावनो जोङो दिहुननो हायो औ नोंथां आरोहाय जोङो बे द ख'नाखौ दानायाव जोङो नोंनो मा रोखोमनि गाब नांगौ जेनेबा आगर नांगौ दख'ना बेखौबो लानो हायो जेरैहाय जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आगरफोर जोंहा दंखायो जेरैहाय फारौ मेगन लाव बेगर दिंखिया बिबार खासि हाथाइ हाजो आगर दाउस्रा मोख्रेब गोबां रोखोमनि उम ओ आगरफोर दङ बेखौ औ नोंथां बेबादिनो जों आगरखौ गांसे द दखनायाव होनो थाखाय जोङो गिबियावहाय ग्राफ बहि नांगोन बेयाव जोङो सेबखांगोरना लानाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ खनायाव आगरखौ मा रोखोमनि मा मा रोखोमनि नोंनो आगर नांगौ जोङो बेखौ ओ होनाय जायो बेबादिनो जोङो दखनाखौ दख'नाखौ थुननाय जायो जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि गोबाङानो नो दानि जुगाव हिसानसालि होनना बुंबाथ' नोंथाङा मिथिखायो ओ बेबादि खौ बांद्राय नुनो मोनलिया जायनि जाहोनाव जोंहा मिसिं फैबाय बुंनो थाङोब्ला जों गोदोहाय मोनदों जे सासे गावनि अनसुलि बिसिया सासे जोहोलावनो जोङो दावहा नांनो थांनायाव जोबोद दुखु खस्थ खस्थ'नि गेजेरावनो गांसे आर'नाइ बे आर'नाइआव आगर दों ओ हरसेयावनो खुन्दुं थुनना हरसेयावनो सोंनानै बियो गावनि फिसाया अ दा हा नांनायाव जै जाथों सोमावसारनायाव देरहाबोथों बेबायदि दि होननानै बियो माने ओ हौवा फिसाया जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेर औ दानानै हरदों होननायखौ जोङो जोहोलावफोरनो गासैबो सुबुंफोरानो दावहा नां थांनायाव खौ जोङो बिजाबफोरावबो एबा जोङो खुगाजों खुगाबो मोनथिनानै मोनो नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो गोबां दुखु खस्थ'जोंसो जोङो ओ आथिखालाव बांद्राय बिदिखौ नुनो मोनलिया जायनि जाहोनाव मिसिं फैबाय ओ नोंथाङा बे गाननाय जोमनाय नोंथाङा बे गाननाय जोमनायखौ लानानै गोदो आरो दानि फारागआव जेनेबा माबादिहाय नुनो मोनदों गोदोहाय मादिमोन आरो दामादिमोन बेखौ फोरमायनो हागोन ना
औ फोरमायनो हागोन नोंथां
दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा एसे बुंफोरथिना होलांदो
औ नोंथां गोदोनि होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा गोबांखौनो फोरमायलांबाय ओ नोंथांनि बादिब्ला माबादि गोदोहाय औ औ गोदोहाय माबादियै लुनाय जायोमोन खुन्दुंफोरखौ माबादि गाब होनाय जायोमोन जोङो गाब होननानै बुङोब्ला जों हाथाय बाजारावबो औ हाथाय बाजारावबो बिदि बायनानै मोनामोन जेरै जोङो खुन्दुंफोरखौ दानियाथ' खुन्दुंफोरखौ जों गाब होखानाय खुन्दुं बिदि बायना मोनो नाथाय गोदोहायथ' बै ओ बिफां फिथाइनि बेगर बहाबा बिफांनि रोद दा बिफांनि बिगुर ओ फिथाइ बा बिबार बिफोरजोंनो जोङो ओ खुन्दुंखौहाय गाबहोनानै ओ खुन्दुंखौ बानायनानै लायोमोन गुबुन गुबुन गाबनि आरो जोङो न' न'आवनो औ न' न'आवनो जोङो दानानै लायोमोन आरो जों जोंनि आगरफोराबो मिथिंगायाव नुनाय नुथनि ओ बायदिसिना बिबारनि फिथाइनि मिथिंगानि महरनि बिबार बिलाइनि बेफोरनि आगरफोरजोंनो आ माने जों आगरफोरखौ दायोमोन बा सेबखाङो जों हि फोरावहाय नाथाय जोङो आथिखालनि मुगानि औ आ औ आथिखालनि मुगानि होननानै बुङोब्ला बे ग्लबेलाइजेसननि बे मुगायाव जोङो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो जे आ माखासे जि फोरानो बैफोरजों आखाइजों दानाय नङा ओ आथिखालाव जों गोबाङानो मेसिनाव दानाय बै जिफोरखौहाय ओ जों दा बे दाखानाय जिखौहाय जोङो बायनानै गानो आरो आ जोङो बेखौ ओ नायोब्ला मेसिनाव दानाय आरो गा न'आव बै आखाइजों दानाय बा हिसानसालियाव दानाय जि रुजुनानै नायोब्ला एसे माने फारागथिखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ओ एस एसेब्लाबो ओ बै जे न'आव दानाय जि औ न'आव दानाय जिनि इसे आ बिनि आ आं बिनि मा होनो बेखौ खायनो ओ जोङो ओक्षना थाय आथिखालनि जुगावबो दङ ओ गोबां नखरावनो नफा ननै नखराव जोङो जोंनि आइजोफोरा बर माहारिनि आइजोफोरा फोरखौ दानानै बा गामसाफोरखौ दानानै ओ माने बे जाय फोर गावसोरनि नखरफोरखौहाय औ नखरफोरखौहाय ओ दिखांदों बे एसे एनै मोननाय रांजोंनो ओ थारैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो फारसेथिं नायोब्ला जोबोर मोजां जोङो गावसोरनि ओ माबाखौहाय
नोंथांनि नेटवारका एसे प्रब्लेम जादों नामा औ
औ खोनादों ना
हेलौ
खोनादों ना नों
औ दासो खोनादों नोंसो नोंथांनि भयिसा औ
औ खोनादोंना औ ओ जोङो अब्ला जों मोनथिनानै मोनो जे रुजुनानै नायोब्ला जे गोदोनि आरो दानि जुगाव गोबां सोलायनाय दं मो-माने नुनो मोनो आरो आरो आगरनि बेलायावबो जोङो दानि जुगनि जे दखनाफोरनि बा फारसाफोरनि आगर एसे आलदा आलदा ओंखारनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नाथाय बै गोदोनि जे आगरफोरखौ नायोब्ला माबा मोनसे आलादा समायनामोन आरो बिनि समायनाखौ जों बैफोर गोदोनि जिफोराव नुयोब्लाथाय ओ माने रोखा जायो आरो औ ओ खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना खोनानो मोनदोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा खोनानो मोनदोंना हेलौ ओ नोंथांजों अब्ला बिदिब्ला ओ गोबां सम रायज्लायबाय नोंथांनिफ्रायबो गोबां खोथाफोरखौ मिथिबाय जे माबादियै गोदो गोदायहाय ओ जिफोरखौ दानाय जायोमोन ओ बेफोर नि बादै मोनथिनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय आरो ओ नंगौ जोंनि ओ बर हारिनि सुबुंफोरा गोबाङानो ओ बरफोरा बा आइजो माहारिफोरा दानाय लुनायाव रोंखा राखामोन नंगौ खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा